हेलौ औ खोनादोंना नोंथां ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांसिमबो।
दायो बर्थमान नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
नै फुंनि आदार जानानै ओरैनो जिरायनानैसो दं नोंथां।
आ आदचा आदचा बिदिबा नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला जोङो दान्दिसे सम आथिखालनि एबा दानि मुगानि जि मबाइल बाहायनाय बा दानि बैग्यानिक आदबजों दिहुननाय जिथुनिखि माखासे दाजेमफोर एबा जन्थ्र फोर बिनि सायावनो जोङो मोनसे ओ सावरायथि लानि नामा नोंथां?
अ बेथ' जोबोद मोजां सावरायनाय जागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला जों जोङो जागायदिनि आङो नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै नामा बि
औ औ दे फोरमायग्रोदो नोंथाङा।
दा जोङो गोदो गोद गोदायनिफ्राय नायोब्ला गोदो गोदायथ' आरो दानि बायदि मबाइलबो गैयामोन। आरो दानि बायदि कम्पिउटार जुगबो नङामोन नङा होमबा नोंथां औ। दा जोङो आथिखाल मुगायाव नायोब्लाथ' आथिखालाव जाहैबाय गासैबो मेलेम सुनायलायनाय। नि जुग होननानै जोङो बुंनो नांगोन। गोदो गोदायनियाथ' बोलोजोंसो मावनाय दांनाय बेफोरबायदिसो। माने जानाय सोलोंथाइनि सायावबो एसेबां माने गोदोनिया माने इसेबां गुरुत्थ' होआमोन नाथाय आथिखालावथ' आरो सोंलों थाइ गैयाब्लानो जेबोखौनो गैया होननानै जोङो साननो हायो आरो नोंथां नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
दा जिथुनेखि दानि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइ आदबजों दिनै गियान मोननानै गोबां गिदिर गिदिर दिनै साइन्टिस्ट जाबा बाय डक्टर जाबाय इन्जिनियार जाबाय। आरो गिदिर गिदिर साइन्टिस्टफोरा दिनै गोबां माखासे दिहुनथाइफोरबो दिनै दिहुनगासिनो दङ जोङो बुंनो हायो दिनै आरो फारसेथिं बयनिबो आखाइयाव दिनै गथ'फोरनिफ्रायनो लानानै बयनिबो आखायाव दिनै मबाइल दंसै जायनि जोहै जोङो गोजान गोजान जायगायाव थानाय दिनै नुस'मै जायगायाव थानायफोरखौ जोङो मा खालामनो हाय हायो दिनै अनलाइननि हेफाजाबै मबाइलनि हेफाजाबै जोङो जायगायावनो थाना नै एबा न' सिङावनो जोङो गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव थानाय सासे सु सुबुंजों जोङो गोरलैयैनो रायलायनो हानाय जादों। नङा होमबा नोंथां औ। फेस टु फेस जोङो रायलायनो हानाय जादों आरो कम्पिउटारनि दारै दिनै जोङो गासैबो बुहुमखौनो दिनै न' सिङावनो थानानै जोङो गासैबो खना खनला ब बेयाव मा जादों जोङो आथिखालाव नायनो हानाय जाबाय माने आथिखालाव ओरैबायदि मोनसे सोलायथिया फैबायदि जोङो न'आवनो जिरायनानै सारा बुहुमखौनो जोङो नायनो हानाय दिनै जानानै फैबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद माने मोनसे मोजां होननानै जोङो साननो नांगोन आरो बेबायदि औ। आरो मबाइला जोंनि थाखाय ओ माबायदि खामानि मावो होननानै बुङोब्ला दिनै मबाइलनि बाहायनाया जाहैबाय फारसेथिं मोजांबो आरो फारसेथिं गाज्रिबो होननानै जोङो साननो हायो दिनै जायफोरा मोजां खामानियाव बाहायदों बिसोरनि थाखाय मोजां नाथाय जायफोरा गाज्रि खामानियाव बाहायदों बिसोरनि थाखाय गाज्रि होननानै जोङो साननो नांगोन। दिनै मबाइलनि हेफाजाबैनो गोबां मानसिफोरा दिनै मोजांबो जा जादों आरो मबाइलनि दारैनो दिनै गोबां फरायसाफोराबो माने फरायनाय फोराव दिनै दुरबल जानोबो हमदों आरो गाज्रिबो जालांनाय खौ जोङो नुनो मोनदों मानोना अनलाइन आथिखालाव अनलाइननि जुग अनलाइनाव दिनै गोबां मोजां गाज्रि गासैबो बाथ्राफोरखौनो जोङो मोननो हायो नेटआव दिनै सार्च खालामब्लानो गासै सैखौबो मोननो हायो दिनै माखासे फरायसाफोरा ओरैबायदि फरायसाफोरबो आङो नुनो मोनदों बा जोङो नोजोर होबा नुनो मोनोदि जे खायसे फरायसाफोरा दिनै सोलोंथाइखौ मबाइलनि हेफाजाबैनो गोबां गिदिर गिदिर दिनै सोलोंनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ। दिनै मबाइलनि दारैनो मबाइलाव नायनानैनो दिनै सोलोंनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों गोरों गोरा जा जानाय गोबां माखासे मोजां मोजां दिनै थिसारफोरबो जोङो ओ अ लाइनाव नुनो मोनसै दा बेफोरखौ दिनै जेरावखि थाङा बेयाव दिनै पकेटआवनो जोङो मबाइलखौ लांफानानै दान्दिसे सम मोनोब्लानो जोङो बै फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय खौ जोङो नायनानै गोसो बायदि सोलोंनोबो हायो एबा सोलोंथाइबो जोङो लानो हायो। दा बेनि थाखाय मबाइल फोरा फरायसाफोरनि थाखाय बोरैबा साननो थाङोब्ला बिनि थाखाय मोजां आरो। आरो नाथाय खायसे ओरैबायदि फरायसाफोर दङ जाय माने सोलोंथाइयाव गुर थ' होआलासिनो दिनै बैफोरबायदि मबाइलफोराव फोरोंनायफोरखौबो नायालासिनो दिनै मोसानाय मुसुरनाय बायदि मैया बिदिनो ओ जकिं खालामनाय बा बायदि मैया बिदिनो भिडिअ'फोरखौ नायनानै समखौ ओरैनो बारहोहरो।
औ
बेबायायदि बारहो हरनायनि थाखाय दिनै सोलोंथाइयावबो खायसे फरायसाफोरा माने डाउन ज जालांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ नंगौ
बेखायनो आं सानो माने फारसेथिं ओ मबाइल बाहायनाया माने मोजां जुदि बाहायो ब्ला मोजां आरो जुदि गाज्रि फारसे बाहायोब्ला गाज्रि होननानै आङो सानदों आरो मबाइलनि फारसे आरो दिनैथ' कम्पिउटार जुग जाबाय नङा होमबा? आथिखालाव कम्पिउटारजोंथ' आरो गोबां दिनै ओ कम्पिउटारनि जोहैनो दिनै गुबुन गुबुन जों दिहुनथाइखौ नुनो मोनदों। दिनै बेसेबांबा गिदिर लहाखौनो दिनैहाय जायखौ जोङो बिसोरां हमस'नो हाया बेखौनो दिनै अख्राङाव बिरहोनो हादों। बेसेबांबा गिदिर लहाखौनो दिनै दैयावबो गोजाव होनो हादों नङा होमबा? बेफोरो गासैबो सोलोंथाइ आरो दि दानि जिथुनाखि बैग्यानिक आदबजों दिहुुनथाइ बे गासैबो बे सोलोंथाइनि जोहै एबा बैग्यानिक आदबजों दिहुनथाइ आरो।
औ
बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायथि होनो सानो? दे नोंथाङाबो एसे फोरमायथि हरदो दे बेनिस याव मबाइल बाहायनाय बा दानि बैग्यानिक आदबनि सायाव
जोबोर मोजाङैनो फोरमायथि होलांखाबाय जेराव जोङो मबाइलखौ जोङो मोजां फारसेबो मबाइल मबाइल बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजांबो आरो खायसे बिथिङाव गाज्रिबो होननानै जिहेतु नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होलांखाबाय थारैनो बे सैथो नं गौ जों मबाइलखौ मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो आरो गाज्रि बिथिङावबो जों जों बाहायनो हायो। गाज्रि मोजां बिथिं होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालावथ' जोंहा अनलाइन मु अनलाइन जुग नङा होनबा नोंथां जेराव जेराव जोङो गोबां माने गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय खालि फरायसाफोरनि थाखायल' नङा ओ गोबां माने जोङो मबाइलनि जोहैनो जोङो ओ गोबां माने बुहुमखौनो जोङो मबाइल गंसे म मबाइलावनो जोङो खम समनि गेजेरावनो गासैबो खौरांफोरखौ जोङो मोननो हा यो मबाइलनि जोहौ आ बे मबाइल खौनो जुदि जोङो गोबांथार बाहायोब्ला जोंहा गोबां माने ओ गोबांथार खहाबो जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोराहाय बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनायनि बाहायनो नागारै माने बेखौ गाज्रि फारसे जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन। माखासे इउटुब गोबां बिदिनो फेसबुक इन्स्टा बेफोरबायदि नायनानै मान माखासे जकिंफोरखौ नाय नायनानैसो थाइमखौ बारहोहरनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय नाथाय खायसे फरायसाफ्रा ओरैबायदिबो दङ जाय जाय मबाइलनि जोहै गु नि जोहै माने खायफा ओ फरायनाय बेलायावहाय खायफा सोंनायनि फिननायखौ मोननो थाखायबो गोबां फरायसाफोरखौ जोङो बायनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव जों गुगोलाव जों सार्च खालामब्लानो मोनसे सोंनायनि फिननायखौ जोङो मोननो हायो जायनि गेजेरजों जोङो माने ओ सिगांग्रो फरायनानै जोङो ओ माने एडभान्स जानो हायो आरो जोङो मबाइल गुगोलनि जोहै बेफोर जोंना मोजां बिथिं आरो ओ आथिखालाव बुंदों जे कम्पिउटार मुगा होननानै नंगौ जोंथ' दायो नायोब्ला नुयो जाय दिनैनि मुगायावहाय जायहा कम्पिउटारनि जेबो नलेज गैया बियो माने गोबांथार सोलोंथाइ लानानै बेक थादोंब्लाबो माने ओ बियो माने कमप्लि नङै नङा आरो माने कम्पिउटारनि नलेज आ माने थाथारनांगोन आरो आथिखालनि मुगायावहाय नङाब्ला जोंहा जेबो खामानिखौनो आवगायनो हाया मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि मुगाया बिगियानारि मुगा जेराव जोनथोरफोरनि जोहै गोबां खामानिफोरखौ मावफुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो आं सानो आथिखालाव बेफोरबायदि मबाइल बाहायनायावहाय जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जिहेथु मबाइलखौ आथिखालाव बाहायबोगासिनो दङ। ओ बिसोर माने मोनथिनो सानस'नो हाया जे बे मबाइला माने गाज्रिजोंबो लाङो आरो मोजां फारसेजोंबो बाहायनो हायो बिनि थाखाय माने सिगांग्रो जोंनि बिमा-बिफायानो बि बिनि सायाव सांग्रां जानानै जे गाव गावनि गथ' खौहाय मोजाङै दिक्षा होनानै जोथोन लायोब्ला माने बिसोरबो मोजाङानो जागोन होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला मबाइल बाहायनानै बिसोरो मा मा बिथिङाव बाहायोब्ला मोजां जागोन आरो माबायदि बाहायोब्ला गाज्रि जा जागोन बेखौ बिसोरो सानस'नो हाया बिनिखायनो बिसोरो माने रंजानायाव बांसिन मोजां मोनो जिहेथु बिनिखायनो बिसोरो बेफोरबायदि रंजानाय फेस्ला बेफोरखौ नायनानैनो टाइमखौ बारहोहरनो नागिरो आरो बेफोरबायदियाव जोंनि बिमा-बिफा बा गेदेरफोराहाय ओ सांग्रां जानानै जुदि सुबुरुन होयोब्ला निसय बिसोरो मोजां लामाजोंनो थांगोन होननानै आं सा सानो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ सैथो नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेयो सैथोआनो जुदि दिथागिरिफोरा जुदि मोजां दिथाखौ जुदि होयोब्ला अब्ला बै फरायसा फोराबो माने मोजां लामा फारसे माने मबाइलखौ बाहायनो थाखाय ओ लामाखौ राहाखौ मोनगोन आरो
औ नंगौ
माने बिसोरो मिथिस' हायैनि जाहोनावसो माने बेफोरबायदि आरो उन्दै लाइमोन बै बैसो नालाय उन्दै सम नालाय बिसोरो माने बांसिन रंजानाय फारसे गोसोखौ बांसिन होयो आरो दा दिथागिरिफोरा जुदि बेखौ दिथा जुदि होयोब्ला अब्ला निस्सय बिसोरो सोलायथिया फैमारगोन नंगौ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों।
औ नोंथां
दा जोंहा बिदिब्ला समाबो जाबाय नामा नोंथां नोंथांजों बा ओ जि दानि जुगनि जि बैग्यानिक आदबजों दिहुनथाइनि जि सोमोन्दै सावरायनाय बे सावरायनायखौ नोंथांजों सावरायनानै माने आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बेनिखायनो आं ोनोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथां
आंनिफ्रायबो साबायखरखौ जासिनाय थाबाय नोंथांनिसिम गोबां फोरमायथि होनायनि थाखाय
औ बिदिब्ला जों सावराय थिखौ बेखिनियावनो दोनथ'दिनि नामा नोंथां औ दे